औ हेलौ खोनादों
औ खोनागासिनो
अ थ' नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ औ
जोंहा फ्रिबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव बर'नि मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै ओ जायखौ जोङो औ बे टापिकआनो जाबाय ओंख्रै
औ नोंथां खावायनो हागोन
औ औ बे ओंख्रिनि सायाव आङो माने नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंसै माने बिनि सायाव टपिक नालाय बेखाय जोङो मोन राय्लायनोसै आरो ना होनोमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओमफ्राय बे मुंदांखा ओंख्रिनि गेजेराव मोनसे ओंख्रिनि बागै एसे एक्सप्लेन खालामनो हागोन नामा
जोंनि बर' हारियावथ' गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरै अनला दाउ नारजि अमा नाफाम नाफाम एवनाय नाफाम बाथोन एम्फौ ओमफ्राय सबाइ साम' सबाय दाउ बेफोर जोंनि बर' हा बर' हारिनि ओंख्रिजोब जेरै मैथा मैथाफ्राबो जोंनि बर' हारिनि थास' बिबार बेफोर गासिबो जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिजोब आरो ना आङो बिनि गेजेराव मोनसे ओंख्रिनि संनायनि बागैसो सावरायनो सानदों बेनो जाहैबाय नारजि अमा नारजि अमाखौ बोरै सङो एबा नारजिया मोरै होनोब्ला नारजिया फाथोनिफ्राय जायो आरो नार जि अमाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों बयबो मिथिखायो नारजिया फाथोनिफ्राय बोरै जायो होनब्ला बिजों फाथो गोथांनि बिलाइखौ फाथो फाथोनि बिलाइखौ खानानै बे गोथां समावहाय बेखौ फोराननानै जेब्ला बियो बिला बिलाइआ गेस्रेम जायो गेस्रेम रानो अब्लाहाय जों बेखौ नार्जि महरै माबानो मोनबाय आरो ना नार्जि महरै जों नुनो मोनबाय नारजिखौ जों गोबां रोखोमनिबो जानो हायो अमा अमा बेदर अमा मेजेम अमा मि